अ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां औ
अ नोंथाङा बोरैहाय दङ?
आं मोजाङैनो दं नोंथां।
अ बिदिब्ला आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङ ना?
औ दं नोंथां।
थारैनो बिदिब्ला जोङो बैसागो फोरबो आयदानि सायाव सावरायनो नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां।
ओ बिदिब्ला आङो गिबियावहाय बैसागो फोरबोनि बागै एसे फोरमायथिना होनो बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांनो हा
औ औ हागोन नोंथां।
ओ बुंनो थाङोब्ला ओ बैसागो फोरबो बुंब्लाथ नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ नङा होमबा माने जोंहा बर' फ्रा गोदो गोदाय आ जै आजौनि समनिफ्रायनो माने जोङो बैसागुखौ जोबोद माने गाजा गोमजायै फालिबो थायो आरो ना?
औ औ।
आथिखालाव माने बे बैसागुखौबो जे गोदो जेरैहाय फालियो बेबदिनो फालियो जेरैहाय जों बर'फोरा माने बैसागुखौ मोननै बाहागोआव राननाय जायो आरो। जेरै मोसौ बै बैसागो आरो मानसिनि बैसागो।
औ औ
बुंनो थाङोब्ला जों मोसौ बैसागोखौ माने गिबियाव फालिग्रोनाय जायो आरोना। ओ जेरैहाय जोङो मोसौखौ सैथ थो दा सैथ दाननि जेनेबा जोबथि सान एबा जोबथि दिन जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो।
औ औ।
बे मोसौ थुखैनायाव जोंहा गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ नांगौ जायो। जेरैहाय लाव फान्थाव दिग्लिलिति हालदै बेबादिनो थाराय बेबायदि गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइफोर नांगौ जायो आरो।
औ औ
जेब्ला जोङो मोसौखौ थुखैगोन बे दिननि सानसे सिगाङावहाय बेफोर फिथाइ सामथायाइखौ माने जोङो बुथुमनानै दोनफैखाफैनाय जायो आरो। ओ जेब्ला जोङो बे जाय दिनखालि जोङो मोसौ थु खैगोन बे दिनखालि जोङो माने फुङावनो सिखारना दुगैस्रां लोबस्राङै माने जोङो बे फिथाइ सामथाइ बुथुमखाना दोननायखौ माने मोजाङै हानानै जोङो ओ खायफा खायफा जेनेबा जोंनि ओनसोलफोराव जों नुनो मोनो जे औवानि आरुं जिरना माने जोङो बे फिथाइखौ मोनसे आयजे जों लानाय फिथाइ सामथायाइफोरखौ माने मोजाङै सुनानै माने माला सुनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ
माने बैफोर मालाखौ जोङो गोबाङानो बर'फोरा फालिबोखायो जे जोंहा अबेबा दरजानि मोखाआव दरजाफोरनि मोखाङाव एबा न' नि उखुमाव बेफोरो थेबना दोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ औ नंगौ नोंथां।
बेजों लोगोसे जोङो मोसौखौ थुखैनायाव जोङो दिग्लिलिटि धानायजों बुनानै लांना जेनेबा फोथाराव लांनाय जायो आरो। ओ बे दिगलि जों मानो बुनाय जायो ब्ला जेन बे बोसोराव मोसौ मोसाफोरनावबो जेन बेमार आजारफोरा सोमजिया बेनि थाखाय जोङो माने बुनानै लांनायखौ जोङो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायनाय दंखायो आरो।
औ औ।
आरो बेजों लोगोसे जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोङो मोसौखौ रो फोथाराव लांनानै दैमा दैसा नाला फुख्रिफोराव थुखैहैनाय जायो आरो जेब्ला बेयाव ओ मोसौखौ जोङो थुखैखांनानै बेखौ जोंहा गोदोनिफ्रायनो मोसौ थुखैनाय समाव मोनसे खुगा मेथाइ खननाय दङ आरो नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ
औ मोनथियो नोंथां।
जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था होननाय। बे खुगा मेथाया माने जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे खुगा मेथाइ आरो आरो जोंहा दंबावो जे जोंथ मोसौनो बेयाव मोसौ थुखैखांना जोङो फुथा फुननाय जायो नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां
मानो फुनो होनबाथाय जोंहा गोदो गोदाय माने आजै आजौमोननि दिनाव माने जेन बिगोमाया मोसौखौ होनानै हरब्ला मोसा लख्राफोर जाया बेनि थाखाय माने जोङो बेखौ बाहायनाय जायोमोन आरो आरो जोंहा मोसौ थुखैखांनायनि उनाव माने जोङो मोसौखौ जोबोद उदाङैनो हगारस्राना होनाय जायो आरो बे दिनखालि आरो जोंहा मोसौनि फागा दुरुं होनबाथ नोंथाङा मिथिखायो नङा होमबा जों बेखौ माव बावनानै माने गोदानै सोलायना होनाय जायो आरो
औ औ
थिग बेबायादिनो मोसौ बैसागो जोब मोजाङै जोबना थांनायनि उनाव आरो जोङो मानसिनि बैसागो नङा होमब्ला‌। जेरैहाय जोंहा मानसिनि बैसागु मानसिनि बैसागु जों सानस्नि एबा हाफ्थासे बाहाय हाफ्थासे साननै रंजा बाजा माने बारहोहरनाय जायो जेरैहाय बेजों लोगोसे जोङो ओ बैसागोनि सेथि खालाराव जोङो रायजो राजाफोरजों लोगोसे जोंनि गेदेरफोरखौ जोङो बोर लायो बे लोगोसे मान बावनाय जायो आरो। आरो जोंनि उन्दैफोरखौ जोङो। अननाय होनाय जायो बेबदिनो जोङो बैसागुनि एक से थारिखआव जोङो बेबादिखौ लानाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा बैसागो दाननि नैथि सानाव जोंहा ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगं जेरै गोखा गोख खै जानाय बाथ नोंथाङा मिथिखायो माने बेखौ गासै बर'फ्रानो माने जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा माने बे मिथिंगानिफ्राय मोननाय गोखा गोखै मैगंफोरखौ जानाय जायो। जेरैहाय खुंखा ओ मानामुनि जा ओ नेरसोन। थालिर फसा दिंखिया माने गोबां मिथिंगायाव जि मैगं थाइगं मोनो सेजौसे मैगं थाइगंखौ जानाय जायो आरो। बेखौ मानो जानाय होनोब्ला जोंहा माने जेन जोंनि देहा सोलेराव बेमार आजार जाया बे जिनै दानाव बैसागो दाननि उननिफ्राय बेबायदिनो बेबायदि साननानै जों माने फोथायना जोंहा नेम दंखायो गोदो गोदायनिफ्राय्रुइ जों जानाय हुदा दंखायो आरो
औ औ नंगौ।
बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव बैसागुफोरखौ जोबोद गाजा गोमजायै रंजायो उन्दैनिफ्राय गेदेरसिम लाना जेरैहाय जोङो देलायफब गानफब ओ दखना गोदान बिदिनो फास्रा गोदान गोजा बायदिसिना बय हौवासाफोराबो बेबादिनो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां रोखोम दामजा दामजु देग्रा लाखायो नङा होमबा बैसागोआव
औ नंगौ नोंथ
जेरैहाय खाम सिफुं जथा सेरजा जों बेफोरखौ ओ ओ जोङो माने बेफोरखौ लानाय जायो आरो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बैसागुखौ बेबादिनो फालियो नामा?
औ नोंगौ नोंथां नों जाखिनि बुंदों बेबायदिनो जोंनियावबो बैसागुखौ बिदिनो फालियो।
औ नंगौ। नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदि मैगं मैगं थाइगं जायो नामा मिथिंगायाव मोननाय बेफोरखौ खौ जायोबा मानो जायो एसे फोरमायना होबानो जाबाय।
औ औ बिदिनो जोंनियावबो जायो जेरै थालिर फस थ्ला थालिर पि दा ओ खान्थाल। खान्थाल फिथाइ बिदिनो दिंखिया फुंखा बिदिनो माथि गालदाब मानामुनि फिसा गोदर बिदिनो जा बाय जिबायदि मि मिथिंगायाव मोननाय बायदि बायदि बायदि मैगंखौ जायो आरोना नोंथां। औ बिदिनो गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय दं जेन बेखौ बैसागुआव जानांगौ बे फोथायनाय दं आरो नो थां बरफोरनि गेजेराव माने
माने जेन बिफोरबा दि माने मैगं थाइगंफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहा सोलेराव माने बेबादि माने ओ बेमार आजारफ्रा सोमजिया होनना जोंहा फोथायनाय दंखायो आरोना।
औ औ नंगौ नोंथां।
आरो बेजों लोगोसे ओ जोंनि ओनसोलावथ जोङो आथिखालाव गोबां नुनो मोनो जेरै जोंनि ओनसोलाव नङा गासैयाव माने गोदो गोदाय जोंहा माने ओ बैसागो मोसानायफोराव बा लांदां फोथार बेफोरबादि माने ओ गुवार दंफां बिफां सिंफोरनि साया बेफोराव माने जोङो गासैबो दामजु देग्रा जेरैहाय खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, गंगोना बेफोरथ' अ बर'नि दामजु महरै थाखायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
ओ बेजों लोगोसे माने गोबां गासैबो लोब लोब माने रंजा-बाजा बिदि गावजों गाव खुगाजों खुगा मेथाइ खननानै जों रंजानायखौ नुनो मोनोमोन आरो आथि आथिखालाव जों गोबाङानो सोलायनाय नुबाय जेरै खायफाया जोंहा टेब रेकर्डिं एदिअ बेफोरखौ लानानै गोबां रंजानायखौ नुनो मोनो नङा होम्बा आ
औ नंगौ नोंथां। औ।
औ थारैनो नोंथाङा दानि बैसागोआव आरो गोदोनि बैसागो माबाफोर फारागथि नुनो मोनदोंना?
औ औ नोंथां बिदिनो जों गोदोनि बैसागुआव आबै आबौमोना जाखिनि सोलिबोदों जेरै खाम सिफुं सेरजा जथ था लानानै मोसादोंमोन बेयो माने एसे खमायलांगासिनो आरो जेनेबा आंनि नुनायनि आंनि नुनायनि नोजोराव जेरै जोङो बक्स एबा एदिअ बेफोरजोंसो मोसायो आरोना नोंथां अ बिदिनो खाम जथा सिफुङा एसे खमायलांगासिनो आरो नोंथां औ औ।
माने जोंहा बुंनो थाङोबा आथिखालाव गोबां बेफोरबादि पार्टि दङ आरो ना। ओ जेरैहाय जों आथिखालाव माने बे बैसागोजों लोब्बा लानानै जेरै ओ मम बेखौ बैसागोजों लोब्बा लानानै जेरैहाय जोंहा स्टेज प्रग्राम जेरैहाय फांसनफोर खुंनायफोराथ माने बेफोरो आथिखालाव दाबावैसो खुंजानाय मानो बियो गोदो गोदायनिफ्रायनो खुंजानाय नङा आरो बेबो माने जोंहा दानि बैसागोजों गोदोनि जों गोबां फारागथि मओ दिन्थियो आरो
औ खम नंगौ नोंथां।
खालि बैसागुआव माने बे बैसागुजों बा लाना खुंजानाय फांसनफोराव जेरैहाय जोङो उन्दैनिफ्राय लाना गिदिरसिमहालागै आरिमु जेरै थुनलाइयारि बादाज्लाय जेरै थुनलाइयारि बादायज्लायनायाव सावगारि बोनाय गोबां रोखोमनि जेरै खारनाय बादायलायनाय गेलेनाय बेफोरबादि बेजों लोगोसे आरिमुवारि मोसानाय रोजानाय बेबादिनो गोबां रोखोमनि मोसानाय बादायज्लायनायखौ नुखायो नङा होमबा ओ जेरै बेफोरावबो जोंहा बाहागो लानायनिफ्रायबो जों माबा माबिनि रोंगौथि मोनो जेरैहाय सासे उन्दै गथ'आ जेनेबा बेयाव जेनेबा बे बाहागो बाहागो लानायावनो बेहाबो गोबां गियान मोनो माने जों आथिखालाव बेफोरनिफ्रायबो गोबां गियान मोननो हायो आरो। बेबायादिनो माने आथिखाला बे बेफोरबायदि ओ फांसनफोराव माने जोंहा जेनेबा देंखोगिरि रोजाबगिरि बेफोरदि लाबोनानै माने गोबां रंजानायखौ नुनो मोनो आरो माने गोदोहाय जोङो बेफोरबायदि रंज रंजानायखौ खमै नुनो मोनोमोन माने बेबादि रंजानायखौ जों नुनो मोनामोन आरो। ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबादिहाय बैस सागुखौ रंजानाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां जोंनियावबो बिदिनो फानसन खुंनाय जायो आरो गोदोनि दिनावथ गैयामोन दानि बेखौ सोलिबोनायाव औ बिदिनो बायदि बायदि खेला होनाय जायो गथफोरनि खारनाय बारनाय काबादि बिदिनो ओं ओमफ्राय खननाय बिदिनो मोसानाय बादायलायनाय बिदिनो बायदि बायदि खेला होनानै जों माने बैसागुखौ रंजााबाज फै हगारहरो आरोना नोंथां औ
ओ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां। बिदिबा नोंथां जोंनिया रायज्लायनाय समाबो जाबाय। अ
औ
बिदिनो दोनथनोसै नामा नोंथां
अ नों थां थारैनो दे। औ औ खोनादों।
औ गोजोन नोंथां